हेलौ।
औ नोंथां।
गोजोन फुंबिलि।
दा गोजोन फुंबिलिनि आंनिफ्राय अननाय जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ औ औ बरायना लाबाय।
आतसा नोंथां बिदिब्ला दिनै। मानि सोमोन्दै रायज्लायनो फन खालामदों नोंथांङा।
दिनै मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो नामा नोंथां।
रायज्लाय जायो नोंथां दे स्टार्ट खालामबानो जाबाय। मानि सोमोन्दै रायज्लायनो फन खालामदों।
दिनै जिथुनाखि अखा बोथोर। आरो लोगोसे दैज्लां बोथोर। बोथोरनि जेनाखि आबाद फोथार। आरो नोंसोरनिथिं बेबायदिनो दैफोर लोमनानै माबाफोर खहा जादों नामा।
दिनै दिनैनि बोथोरखौ लानानैनो। जेनेबा दिनै बोथोरा गोगोम अखा हाबाय थादों नङा होमबा।
उम उम नंगौ।
बाय अखा हानायनि थाखाय दैयालाय इसे देरबाय नोंथां दैया देरगासिनो दङ ओमफ्राय जिथुब्ला गायनो थाखाय जोंना हालेवनानै दोनदोंमोन दिनै गोबां अ'खा हानायनि जाहोनाव दैया बारा जानानै दिनै गायनो हालियासै आरो नोंथां। दा नोंथां मोननिगैय माबायदि जानानै दङ?
आं जोंनिथिं थ' गोबां अ'खा हानायनि जाहोनाव हाजोआव जिथुनाखि दै थाबथानानै थानाय। बै दै थाब थानायनि थानाय दैया बायफ्लंनानै प्लाक जानानै जों जोंनि आसामाव एबा जोंनि हायेन ओनसोलाव पबफैनानै माखासे ओ माइ गायना होननानै दोननाय खोथिया बा बेबायदिनो। गोरान खेथि मावनाय जेरै' सबायबिमा बा बायदि बायदि मैगं मैगं मावनाय बेफोरखौ दैया लोमसावनानै। बुखारलांदों आरो जायनि जाहोनाव दा आबाद फोथारा खहा जानायखौबो। जों नुनो मोन्दों आरो।
थ'ओम-ओम दे बुं नोंथां?
थिग बेबायदि नो दासिमबो माखासे आबाद फोथोरा जेतुनाखि ओ दैनि सिङाव दङ' आरो ओ हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जतु फलक बे फलक बा बालाया बेखौ बुसोमनानै माने खेथि फोथार बा माइ फोथारखौ ओ नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बर्थमान। खोब बे औ दानि समाव
बिदिब्लाथ' गोबां खहा जाथारोलै नोंथां ना? बेबायदि अ'खा हानानै जुदि' बेबायदि गोजौनिफ्राय जुदि दै फैयोब्लानो गोबां ख'हा खालामो।
अआ औ औ
दा बेबायदि खहा जायोब्ला आरो गोबां न'खरफ्रा। माने सोलिनो इसे खहा माने माबा जायो आरोखि। सोलिनायाव एसे गोब्राब जायो जाहाथे नोंनि आबाद थिलिखौबो जुदि बेयो फुलुं फबोब्ला
नङ होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
दा औ अखाल' हानानै अखानि दैजोंल'ब्ला बे बुस्थुआ जेबो जाया नाथाय गोजौनिफ्राय जुदि बाला बुखांनानै लाबोफायोब्ला फुलुंफोर जुदि फबफायोब्ला बे हाया गोबां नस्थ' जायो। बे आरो दाथ' जों बोथोरनि बागै मा बुंनो हाबावनो नङा होमब्ला बे बोथोरासो मिथिसिगौ। दिनैथ' नै गोबां हर ससेनिफ्रायनो अखा हाबाय जोंनियाव अ'खा हानानै माखासे माइ गायखानायफ्राबो लोमजोबनानै दङ नोंथां। ओमफ्राय बे जुदि थब रानाब्ला माने उफाय गैया एम्फौ जालांगोन आरो थो ओम गायखानाय माइया थैब्र'लांगोन। अखा नोंथांमोननिथिंबो अखा हादों नामा दिनै
अ दिनै अखा हादों हरनिफ्रायनो अखाया हाबाय थादों। ओमफ्राय आं बेखौ नुदों आरो जिथुनाखि माखासे समाव दैया जुदि थाब रानोब्ला
उम
ओमफ्राय बैहैबोनाय दैया जुदि फबनानै लोगो लोगोनो दसे थानानै एक घन्टा बा आधा घन्टा बा दुइ घन्टाफोरनि गेजेराव जुदि रानोब्ला बे खिन्थु आबादनि थाखाय मोजांसो जायोलामोन आरो जोंनि नोजोराव आरो मानो बैनिफ्राय फलक जि जिथुनाखि ओ माबानानै लाबोनाय बे लाबोनाया जिथुनाखि बे माइ थिलियाव जुदि माबानानै जुदि माइआ बासिलाङोब्ला बे माइ आबादा माने खोब मोजां जायो आरो। फिथाइफ्रा गोबां ओ मोजाङै थाहनायखौ जों नु दोंमोन खिथु ओ
आथिखालाव जिथुनाखि खिन्थु दैया लोमोब्ला ओ एक घन्टा दुइ घन्टायाव माने राना फ्राय ओ पास घन्टासो थायो आरो बेबायदिब्ला माइआ गाज्रि जायो खिन्थु नोंथांमोनथिंबो बेबायदि दैया लोमनानै थाबाय थायोना लोगो लोगो रानो।
जोंनिथिं अखल अखानि दै ल'नालाय थां दाउ बे अखानि दैल' नालाय अखानि दैया इसेबां मानि खहा खालामा आबादखौ माने आबादखौ माने हाफोरखौ खहा खालामा माने बाहेरनिफ्राय दै हाबा जोंनियावहाय गोजौनिफ्राय दै हाबा नालाय। जोंनियाव दैमा दङ बिराद गिदिर दैमा दङ आरो बे दैमाया जोंनि दैखौ एसेबां गोबावहै लाखिनानै दोना माने माने सोब माने खाथियाव दैमा थायोब्ला मा जायो एवनो माने ओनसोलनि दैमा फ्राबो दै थानायफ्राबो थबनो रानो आरोखि माने सिंजों बोख्रेब लाङोना मायोनो माने जोंनियाव गिदिर दैमा दङ नालाय खाथियावनो आबाद थिलिया माने जेसेबांखिनि दै जाया मानो नोङो सानसे साननैनि गेजेरावनो माने रानलांफिनो आरोखि माने थुम थुम जानानै थाबाय थाया नोंथां
ओ बेनिफ्राय नों थां मोनहा न'खराव एबा नोंसिनिथिंजाय माइ आबादनि अनगायै बो मेसें बोथोराव गुबुन गुबुन माबाफोर आबाद मावो नामा?
माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादाथ' बे मैगं-थाइगंल'सो जागोन नोंथां ओमफ्राय फाथो जागोन फाथो जायो।
अ फाथो फाथो आबादनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा नोंथाङा
फाथो आबादनि सोमोन्दैथ' मा मिथिनांगौ फाथो आबादनि सोमोन्दैथ' नोङो ओ ओ मिथिनाया बेनो जे ओ फाथोखौ फोबाय फोनानै नोङो जेब्ला बिलाइ ओय बिलाइआ इदिनो गांब्रै गांबासो ओंखारबोबाय अ ब्लानिया नोङो एक मिरानि होनो जों बेखौ दांहोदो सि रोजा जानायफोरखौ दांख्ल' होदो अब्लानो गावनो फाथोआथ' आरो हारसिंनो जौगाबोखायोना ग्लाब ग्लाब ग्लाबनो
फाथो आबादखौ ओ मावखांनायनि उनाव मा मा खामानियाव बांसिन बाहायनायखौ बाहायनाय जायो नोंसोरनिथिं
आबादखौथ' दा जोङो मा मा खामानियाव बाहायो माने आजिखालिथ' गोदो गोदोनि दिनावहायथ' जोङो
ओ मोसौनि थाखाय दुरुं सायोमोन नङाब्ला न' न'आवनो
औ
उम उम जेनेबब्ला जों जोङो सुबाय माने फाथोआ राबाय फाथोखौ राननानै दानबाय दाननानै सोमनानै दोन बाय मास मोनसेनि उनाव मोनबाय बे फाथोआ ओमफ्राय बेखौ सुबाय सुखांनानै जिथु बा बै सेनार फाथो सेनार होनो जोंनियावहाय बे फाथो सेनारखौ गोबां जोङो गोदोथ' न' लुनायावसो बाहायोमोन इन्जुर दुमनायाव बाहायोमोन आजिखालिथ' नै दा बेफोरनि गोनांथियानो गैला
माने आं नुबोनायनिखौ होनबाय आरो आं दाथ' दाथ' फाथो सिनारफ्रा ओ जोंनि थाखाय एसेबां इमपर्ट तेन नंला ओमफ्राय माबानि थाखायल' दङसै ओ अर जरायनो मालाबा दैज्लां समाव बे आरो
जोंनिथिंथ' बेबायदि फाथो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनलिया ओ खोब खमसै आरो फ्राय जायगायावनो जों नुनो मोना ओ बिनि अनगायै गुबुन गुबुन गुबुननो आबादफोर मावनाय नुयो जेरै ओ बुंनो थाङोबा बेसर आबादफोरखौबो मावनाय नुयो बेनिफ्राय आलु आबादफोरखौ मावनाय नुयो फाथो आबादखौ मावनायखौ खम नुनो मोनसै दा ओ नोंथांमोना जेनेबा आबादनि अन अनगायैबो माबाफोर मावो नामा
आबादनि अनगायै माबाफोर मावो माने माने
माने ओ नोंथाङा आबाद मावनायजों लोगोसे दायो माबाफोर बर्थ'मान मावगासिनो दं नामा होनना
ए मावाखै मावाखै मावथ'वाखै
ओ ओ ओरैनो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै माबाफोर मैगंखौ जानानै मोजां मोनो नामा नों थाङा साबसिन मैगं
साबसिन मैगङाथ' साबसिन मैगं आंजों बिदि सिलेक्ट गैया गैनायालाय बिदि सिलेक्ट गैया मैगंफोरनि थाखाय सिलेक गैया आंनि थाखाय
औ औ ओ गोथां मैगंखौ जानानै मोजां मोनो आङो खोब ओ माने गोथां मैगंफोर खौ जायोब्ला खोब मोजां जायो
उम जिंखा जिंखाफोरखौ जिंखाफोरखौ मोजां मोनजायो जायोब्लालाय नों खुब खम जायो आं बिराद खम जायो आं
खम जायोना ओ जोंनि थिं माने आथिखालाव ओ मोजां मैगं मोननो थाङा मार्केटाव बा जोंनि हाथाय बाजाराव माने गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय बैफोर मैगं खौ जानानै जोंनि माखासे जोंनि समाजाव बेराम आजारजों भुगिनो गोनां जाबाय थादों माने आथिखालाव जोंनि फ्राय बर'फ्रानो बा गुबुन जोंनि समाजनि मानसिफ्रा माने गोबां खम मावसै आरो आथिखालाव आबादफोरखौ जायनि जाहोनाव जों गुबुननिफ्राय बायनो जानो गोनां जायो दा बिनि सायाव माफोर बुंगोन नामा नोंथाङा सुद'यै
हागौ बेफोरनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा जि बुंदों बेनो राइटआनो नाथाय बिदिनो नुबोगासिनो दङ गोबां माने अर्गेनिक मैगं थाइगं मोननो थांला दानि जुगावहाय बेफोरनि बेबायदि जानो गोनां जालांजोबबाय आरोखि
गौ आदसा होमबा गोजोननाय थाबाय ओं जिथुनाखि समाबो जाबाय उनाव आरो गुबुन मोनसे ए आयदानि सायाव लानानै सावरायबावनोसै नोंथां
अके दे